अ हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां
ओ मोनाबिलि समनि हमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासे हरग्रोनाय जाबाय
औ बरायनाय थाबाय।
ओ दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंजों सान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
अ बिदिब्ला जोङो जोंनि जि बर'नि हारिनि हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायलांनोसै नामा नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आंनो गिबियै ओ जोंनि बर'नि जि हारिनि हारिमु बेनि बागै नोंथांनिसिम मोनसे ओ नोंथाङा फोरमायहरनोसै नङा होमबा? ओ दा ओ जोंनि हारिनि हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो बायदि बिथिंजों जोङो ओ रैखा खालामनानै लाखि खिनो हायो एबा जोङो सिनायथि होनो हायो जेरैहाय जोङो जोंनि गाननायजों जोंबो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो हायो।
हायो
बेहाय ओ जोंनि जुदि आइजो माहारिनि आइजो माहारिनि सासे ओ आइजो सासे आइजो माहारिया माने अ लांगौ गोमो गाबनि अग्रं दखना गाननानै बिथाङा ओ गोज्जा ब्लाउस गाननानै बिथा आर'नाइ फालि लायोब्लानो बिथांखौ जोंनि हारिनि एबा बर' हारिनि होननानै मुलुग नाङैनो माने सिनायो।
सिनायो।
बेबायदिनो जोंहा ओ आइजो माहारिफोरनि गानग्रा होनना बुङोब्ला जोंहा लांगा दख'ना एबा अग्रं दख'ना नङाबा नोंथां दा जों अग्रं दख दख'ना गाननानै जोङो आर'नाइ फालि लायोब्लाबो लांगा दख'ना गाननानै आर'नाइ फायल फालि लायोब्लाबो मुलुगनाङैनो माने बे खौ जोंनि ओ बर' हारिनि होननानै सिनाय जायो सिनायनाय जायो जेरैहाय ओ जेरैहाय जोंनि ओ आर'नाइ फालियानो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जाय आर'नाइ फालि बे मुलुगनाङै दिनै बर'नि मोनसे ओ फालि बर'नि मोन फालि एबा नेरसोनथि होननानै
नोंगौ नोंगौ
दा बेबायदिनो सासे हौवा मानसियाबो गोथां गाबनि ओ गामसा गाननानै ओ आर'नाइ फालि लानानै जानजिया आर'नाइ फालि खानानै बा बर' आर'नाइ फुलि खानानै जे ओ बेबायदि खानानै मोनसे सिनायथि होयोब्लानो माने बेखौबो जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं होननानै गासिबो मुलुगनाङैनो मोनथियो।
औ नंगौ नोंथां
जोंहा दिनैनि समाव आरो जों मा खालामबावबाय माने जोंनि जि खिनि बर' हारिनि जि ओ बा दानाय लुनायाव माने आखा फाखा जायो। बिथांमोना दा लुनायाव एक्सपार्ट बिथांमोना आरो बर' हारिनि खायसे माने साननो गोरों बा ओ गियाननि जिबि बिथांमोना साननानै मोनसे मा खालामबावबाय आर'नाइ फालि बेनो होदो होननानै जोंहा मा खालामबाय माने गस्ला गस्ला बानायनायखौ जों दिनैहाय नुनो मोनो। गस्ला एबा खट बानायनायखौ आर'नाइ फालिनि गस्ला एबा खट बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो मा? बैफोरखौ गानोब्लाबो माने बियो जे सासे बर' सुबुं बेखौ माने गासिबो मिथियो एबा बिथाङा माने बर' सुबुं हिसाबै हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो। दा जोंङो गाननाय जोमनायजों जि जोंनि हारिनि हारिमु बेखौ जों मिथिनो हायो बेजों लोगोसेनो जोंङो आरो मा दामनाय देनायजोंबो जोंङो जोंनि हारिनि हारिमु बेखौ जोंङो दिन्थिनो हायो। जेरैहाय जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा नङा होमबा। बैफोर जोंनि हारिनि आगोमा मोनसे दामजु जाय दामजुखौ नुयोब्लानो मुलुगनाङैनो मोनथियो जे बेयो मोनसे बर' हारिनि दामजु। जेरै जोंङो बैसागो बोथोराव खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै मोसायो जोंनि आइजोफोराबो गोमो गाबनि लांगा गाननानै ओ गोजा गाबनि ब्लाउस गाननानै आर'नाइ फालि लानानै मोसायो जोंनि हौवा माहारियाबो हौवा मानसिफोराबो गोथां गाबनि गामसा गाननानै आर'नाइ फालि लानानै आर'नाइ फालिखौ खर'आव गाननानै जेरैहाय जोोङो बैसागो बोथोराव माने बागुरुम्बा मोसानाय बेबायदि नो माने बर'नि जारा फाग्ला मोसानाय बेबायदिनो जों हारिनि जिखिनि दामजु खाम जथा फुं सेरजा बैफोरखौ लाना मोसानानैबो जोंङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो। आरो बै जोंङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिबोगासिनो दङ होननानै जोंङो बुंनो नांगोन। बेनि अनगायैबो जोंहा खेराइ मोसानायजोंबो जोंङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोंङो लाखिनो हायो। आरो खेराइ मोसानाया जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव मोनसे माने मा होनना बुंगोन देरगाथाव एबा गोग्गाथाव जाय खेराइ बुङोब्ला दिनै मुलुग होननानै मिथियो जेरैहाय बागुरुमबा मोसानाय बागुरुमबा मोसा नायाथ' ओ बावैसो सिगां एबा साननैसो सिगां मुलुग-मुलुग खौनो माने हांख्रिखा होदोंमोन मावग्लुंहदोंमोन। जाय बागुरुम्बा मोसानायखौ जोंनि भारत हादर अनगायैबो गुबुन हादोरनि मानसिफोराबो नायनानै सोमोनांदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोंहा खेराइ मोसानाय होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा मा मोसानाय ना ना गुरनाय मोसानाय बेबायदिनो ओ जारा फाग्लाया बिहामजो मुंलिखौ नागिर फैनानै मोसा थाननाय बेबायदिनो दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बे-बेबायदि उम रोखोमनि जोंहा जों खेराइ मोसानायाव बेबायदिनो जों खेराइ मोसानायखौ मोनफा मोनफा माने मुं होनाय जादों बैफोर मोसानायखौबो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिनो हायो। दा आङो बिथांनि सिगाङाव बुंबाय जे जोंनि गाननाय जोमनायजों जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो हायो दामनाय देनाय जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो हायो मोसानाय जोंनि हारिनि हारिमु खौ लाखिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जानाय लोंनायखौबो जोङो जोनि जोंनि हारिमुखौ लाखिनो हायो।
हायो नोंथां।
जेरैयहाय जोंनि हारिनि दोरोंङारि मै मैगं होनना बुङोब्ला जोंङो गिबियावनो बुंखांनांगोन अनला आरो दाउ।
नोंगौ।
मैंगङा जोंनि हारिनि दोरोङारि मैगं। जेरैहाय अनलाजों दाउ। सबायजों साम' मैथाजों ना नारजिजों मा बैफोरनो जाबाय जोंनि हारिनि नागारनो हायै बि दोरोङारि मैगं बै दिनै मुलुगनाङैनो मिथिसै जोंनि ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरानो गिदिर गिदिर टाउन सहर नोगोरफोराव जाय बिथांमोना दिनै रेस्टुरेन्ट एबा हटेल खुलिहैदों बे बिथांमोनाबो दिनै जोंनि हारिनि जि दोरोङारि मैगं अनला ओंख्रिखौ दिनै बिथांमोना संनानै गुबुन हारिनि उम मानसि फोरनोबो जाहोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बै जाय गुबुन हारिनि बिथांमोना जोंनि हारिनि जिउ अनला मैगंफोरखौ जादों नारजिजों अमाफोरखौ जादों बिथांमोना जानानै गोथाव मोननायखौ फोरमायलांदों आरो जोबोर साबायखर बायगर लांदों बेबायदिनो जानाय लोंनायजोंबो जोङो माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिदों एबा सिनायथिखौ जोङो होबोदों नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो फारफ्र फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखि बोदों एबा फोथांनानै लाखिदों दा आ बे समाव नोंथांनिसिमबो आङो फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों जे नोंथाङाबाबो सासे बर' हिसाबै नोंथाङाबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ ओ फोथांनानै लाफिननाय एबा जोंनि हारिम हारिमुखौ दिन्थिनायाव नोंथाङाबो सासे गोसो गुदुं दा बे लेखा नोंथाङा जोंनि हारिनि हारिमुखौ जानाय लोंनायजोंनो जा बा गाननाय जोमनायजोंनो जा बा दामनाय देनाय जा बा माने मोसानाय मुसुरनायजोंनो जा बायदिसिना नोंथाङा जोंनि हारिनि हारिमुखौ माबायदि मुलुगाव सिनायदों समावनो नागिरदों एबा माबायदि होलांबावनो नागिरदों नोंथाङा बिनि आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा।
औ नंगौ नोंथाङा हागोन एसे ओ आंबो नोंथांनो ओ फोरमायनो सानदों बर'नि हा रिमुनि सोमोन्दै। दा नोंथाङा जिहेथु आंनोबो फोरमायलांबाय ओ दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय ओ दा जानाय लोंनाय होनोबा दा जानाय लोंनायनि अनगायैबो गुबुन ओ मोनसे दंबावो बे जाबाय एसे गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि हारियाव दङ जोंहा मा बे जौ जौआबो जोंनि मोनसे ओ बर'नि हारिनि ओ हारिमु गोदो गोदाय माने बेखौ जों जों आबै आबौमोना अ मोनसे ओ जोंनि बेराम जायोब्ला बेखौ जोङो मुलि हिसाबै ओ बाहायनाय जायो। बै समाव ओ माबा मोनसे बेराम जायोब्ला जों बेखौ ओ मुलि बायदि एसे एसेल' लों लोंनानै जोंनि बेरामखौ फाहोम-फाहामोमोन जों जोंनि देहाखौ फाहामोमोन। दा दानि जुगाव माने ओ गोबाङानो मुलि बायदि बाहायनो थांला माने ओ मुलिनिख्रुइ बांसिन बाराद्राय बांद्राय लोंनानै गावनो माने गावनि जिउखौ खहा खालामना लानाय जायो बै बे जिनिसा गावनि ओ ओ बै जौआ मुलि बायदि लोंनांगौ जिहेथु बेबायदि लोंलिया दानिया जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय बेबायदिमोन आरो आ आरो गाननाय-जोमनाय होनोब्ला बै समाव गोबां ओ गोदो गोदाय समाव ओ बर'फोरा गाननाय-जोमनायखौ बर' बायदियैनो बर' हारिमुरैयैनो गानोमोन दानिया गोबां सोलायबाय। गोबाङानो माने हारिनि हारिमुखो गाननाय-जोमनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनलिया। ओरैबायदि दा जों सानो गाननाय-जोमनायखौ ओ दावगालांबाय थाथों होननानै। बा गाननाय-जोमनायखौ जोङो मोजाङैनो बर' हारिमु हिसाबै ओ गानलांबाय थागोन होननानै आं आसा थियो। आरो लोगोसेनो जानाय लोंनाय अ बा बर'नि हारिमु जानाय लोंनाय फोराबो ओ बा आवगायलांबाय थायो। जाबाय जानाय लोंनायाबो थाबाय थायो। बिदिनो जोंनि हारिमुवा ओ थांना थाथों होननानै आं आसा थियो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायथिनाय थाबाय।
नोंथाङा सासे बर' हिसाबै बर'नि हारिनि हारिमुखौ जि थांनानै थाजानो लुुबैयो एबा नोंथाङाबो हानायमानि जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोसार होजानो लुगैयो बे बाथ्रा खौ आं नोंथांनि बिबुंथिनिफ्राय मोन्थिनो मोनबाय एबा खोनानो मोन बाय नङा होमबा नोंथां। जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम। नोंथाङा जे बेखिनि माने नोंथांनि जि सान बेखिनि साननाया जे नोंथांनि गोसो गोरबोआव हाबनानै दङ। बेनि थाखायनो साबायखर बावबाय बेजों लोगोसेनो आङो दा फंनैसो बिबुंथि लाखिबावनो नागिरदों जे जोंनि हारि बेखौ लानानैनो जेरैहाय जोंनि हारिनि हारिमुआव गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो मोनसे दंबावो जोंहा जेनेबा माइ गायनाय एबा दुब्लिथिलि दुब्लि फोथाराव जोङो आखा फाखायै जेनेबा आबाद मावनाय। दा मुलुगाव जोंनि हारियानो गासैनिख्रुइबो माने मा होननानै बुङो गामि ओनसोलाव माने जोंनि हारियानो गोबां माने आबादारि दङ। आरो जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो माने गोबां मैगं-थाइगं बायदिसिनाफोरखौ खाबथिंनानै जानाय
औ।
ना बायदिसिना आरिफोरखौ हमथिंनानै जानाय। बे बायदिनो हाग्रा बंग्रानि बायदिसिना माने खायसे खायसे जों जाथावग्रा जिबिफोरखौ जोङो जानाय बे बायदिनो माने जोंबो बे बायदि जानाय लोंनायजोंबो जों माने जोंनि हारिखौ सिनायथि होबोनो हादों। दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला जों जुदि खांख्राइ जायोब्ला, खांख्राइ जायोब्ला थुर हमनानै जायोब्ला जेरैहाय एम बु जायोब्ला जोंखौ माने आ गोबां मानसिफोरानो मिथियो जे आम बिथांमोना माने बर' हारिनि सुबुंफोरा माने खांख्राय जायो एम्बु जायो साम' जायो बेबायदि आरो। गासिबो मिथिगो दिनै मुलुगनि माने जो जोङो सिनायथि होनो हाबाय जे जोङो एम्बौ जानानै खांख्राय जानानै नाथुर जानानै बाय दिसिना खायसे जिबफोरखौ जानानै जोङोबो मा होनदों सिनायथि होबोनो हादों।
थारैनो।
दा आरो जोंनि हारिनि सुबुं होनना बुङोब्ला जोङो माने ओ जोबोरैनो गोसो अनफावरि आरो सादा सि सि सादा सिदा गोसोनि जोंनि सुबुंफोरा सादा सिदा गोसोनि जायो। जोंनि गोसोफोराव सासे गाज्रि साननायफोरा गैया खायसे सोरखौबा माने आ रायखोमानाय बखुमानाय बेबायदि साननायफोरा जोंनि गोसो गोरबोआव गैया जायो। जों मान